अफला ना
औ औ नोंथांनिसिम गोजान बेलासिनि
औ औनो आं गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नोंथां
औ
औ आं दा नोंथां आंनाथ' आंथ' दा जेबो बिदि खामानि दामानि मावथ'वाखै नोंथां ओरैनो दं दा नोंथां
औ दा नोंथांजों आं एसे दैज्लांनि आबादनि बागै एसे सावरायजागौमोन नामा नोंथां? नोंथांमोननिजों जिहेतु माबायदि माबायदि ओ दैज्लांनि आबादखौ एबा माइ आबादखौ माबायदि मावनाय जायो एबा दैज्लांनि जि ओ अ' ओंख्रिफोरखौ जिहेथु मैगं आबादनि सायाव मा बायदि सावरायनाय जायो बेफोरखौ एसे सावरायनो हागौमोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां । अब्ला आं मैगं थाइगंनि बुंसै नोंथां मैगं थाइगं गायनायनि नोंथां औ जों गिबियावनो आब आबाद मावनो थाखाय जोङो मोनसे हाखौ जाहाथे जोङो बे हाखौ ट्रेक्टरजों एबा मोसौजों हालेवनांगौ जायो जाह दानि जुगाव जोंहा नोंथां मोसौजों हालेवनायखौ जोंहा बारा नुनो थांला नोंथां। जाहाथे बुंनो थाङोब्ला जों ट्रेक्टर-ट्रेक्टरजोंसो दानि जुगखौ हालेवनाय जायोना? बेनि थाखायनो जों ट्रेक्ट'रजों हालेवनाय हालेवनानै लाग्रोबाय सिगाङाव बेनि उनाव जोङो बेयाव जाबोर बासिनांगौ जायो नोंथां जाबोर दंब्ला। बेनि उनाव जों दा आं जा दा जोगोनारमोन आरोना नोंथां।
औ।
औ जोगोनार जोङो बेयाव बेगर होनो थाखाय बिदिनो जा रोखम रोखोम जाहाथे बासिनांगौ बिनि उनाव जोङो जाहाथे दिप खोबा खोजायो नोंथां दिप खोबा खोजायो नोंथां। जों जाहाथे बेयाव थैबोनायाव जाहाथे जों राहा जोगोनार होनो थाखाय जों हाथाय गला एबा जों दखानफोरनि
औ।
दखान जेरै जोङो दखान गलाफोरनिफ्राय जोङो बेनिफ्राय नार्सारिनिफ्राय जोङो बेगर लाबोनाय जायो। बेगर लाबानै जाहाथे जों बेगरखौ जाहाथे बेयाव थुनाय जायो आरोना नोंथां। थुनानै जोङो जाहाथे थुनो गोनांनि सिगां जों जाहाथे बे हाखौ नायग्रोनांगोन नोंथां। एसे हाया मोजां ना मोजां नङा नोंथां हाया जुदि मोजां नङाब्ला जों आबादखौ जागोनखौ साना। जायाबायसा मोनोब्ला एसे हासार होनांगोन नोंथां। बेयाव जुदि गोबोर हासार मोनब्ला मोजां जायो गोबोर हासार मोनब्लाबो। बेनि उनाव जोङो ओरैनो जोङो जिहेतु जोगोनाथ बेगरखौ बेयाव थुबाय थुंनायनि उनाव जोङो बेखौ जोङो आखाइजों एसे सायाव बिलिरना होनाय जायो नोंथां। जेरै हाथर फिसा- फिसा जेरै सिप्लेनानै बिनि उनाव जोङो जिथु बेयो स्नि दिनाव बा जि दिनाव जेब्ला रज'बोयो
औ
अब्ला जों बेयाव बेयाव बेखौ नायनांगौ जायो मानोना एम्फौ एनला जेरै- खुसुंया बेफोरो अरसरनो नागिरो नोंथां। जाहाथे जों बेनि थाखाय मुलियाव होनांगौ जायो आरो नोंथां मुलि होनोगोनां जायो। जाहाथे बेयो जोंखौ जोंनि जितु जोगोनार जाहाथे जों जाहाथे फोनाय गायनायखौ नोंथां बेयो जाहाथे जेबो खालामनो हाया नोथां उनाव जाहाथे जोङो बेयो आरो बेनि उनाव आरो बे
औ
जि दिन नङाब्ला जिबा दिननि उनाव जेब्ला बियो जौवो अब्ला जों जौनाय समाव जेब्लााय बिजौ जाबोयो जाबोयो बियो बेयाव जोङो औवा बिजौ एबा जोङो गस औवानि गस जों दानखावनानै एसे सैनानै जों बेयाव थुहैनांगौ जायो बेनि मानोना बेयो माला लांनो थाखाय नोंथां ओ नोंथां माला लांनो थाखाय जों बेनिखायनो बिदि बाख्रा नांगौ जायो मानोना नङाब्ला बेयो उनावहाय बियो मोजां जानाय नङा नङाबाथाय फिथाइफोराबो उल्थायानो गोनांब्ला उनाव जाहाथे मोजां जानाय नङा बेनि थाखायनो जों बिदै होनांगौ जाहैबाय बेनि उनाव जोङो बेनि उनाव बेयो अब्ला आरो स्नि दिन नङाब्ला जि दिननि उनाव अब्ला बियो आरो लावबावो जेब्ला बेहा बिजौ ओंखारो जेरै मोननै मोनथाम बिजौ ओंखारबाय अब्ला जोङो बेयावबो एसे नायनांगौ जायो मानोना बेनो बिजौआ गोदैख्लायनो नागिरदों नोंथां बेनिखायनो जोङो जि जोंडों जेनेखा जोङो जेनेबा बेयाव जोङो सां दोंना बे औवानि साङाव जोङो बेखौ थिखांना हरनांगौ जायो बेनि उनाव जोङो बेखौ जाहाथे नायबाय थानांगौ नोंथां बेनि उनाव बियो नोंथां बिबार लानायनि माबा जाफैयो आरो सम फैयो बिबार लानायनि बार लाङो बेयाव जों बेयाव जुदि बे बिबारखौ जुदि एम्फौ सोदोंब्ला जों बेयावबो मुलि नांगौ जायो बिबारनि होयो होयोब्लाबो जायो नोंथां होयो नोंथां नांगौ।
औ
आरो बेनि उनाव बिबारनि उनाव बेयो जेब्ला गोरलै गोरलै फिथाइ थायबोनो हमो अब्ला जों बेयावबो बेयो जोंनि आबाद मावनायनि जाहाथे फिथाइखौ जाहाथे जोगोनारनि फिथाइखौ जाहाथे एम्फौ सुदों नामा जों बेखौ नायनांगौ बेखौ नायनानै जोङो एम्फौ सुदोंब्ला जों बेयाव एम्फौनि मुलि होनांगौ जायो नोंथां औ एम्फौनि मुलि होनांगौ जायग बेयाव जाहाथे बेयो। जोंनो थाखाय जाहाथे बे फिथाइखौ जोङो जेरै उनावहाय बेयो थाइब्ला देरब्ला जोङो बेखौ बेखौ
औ
हाथाय बाजारफोराव हाथाय बा बाजारफोराव जों बे खौ फाननो लांनाय जायो नोंथां आखाइ हाथाय बाजारफ्राव लांनाय जायो आरो बेखौ जों न' जायो आरो नोंथां आरो
औ नंगौ नंगौ
बेखौ जोङो बिधानबो लाखिनो हायो नोंथां बिधानबो लाखिनो हायो मानोना जोंनो नांगौबो जायो उनावहाय जाहाथे जों आरो बेखौ फाननानै जाहाथे जोङो गोबां रां नु आरजिनो हायो आरो नोंथां रां खामायनाय बिदिनो जोङो मानोना जोंनि थाखाय आबादा जोबोद गोनां जों बेखायनो आबादखौ जेरै हायो एरैनो मावनांगौ जायो नोंथाङा बेनिखायनो जोङो आबादथिं जोङो एसे गोसो होनांगोन नोंथां जोङो जे आबादखौबो नायनांगोन जाहाथे जोंनि आबाद दाबो बिदि माबा जाया जाहाथे गाज्रि जाया जों मोजां खालामनांगोन नोंथां जुदि बेहा मुलि नांगौबा बेखौ जों मोजां खालामन नोंथां नोंथाङा से अब्ला माइ आबादनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायना नोंथां हागोनब्ला माइ आबादनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा माइ आबादनि सायाव नोंथां
औ नोंथां थारायनो हागोन गिबियावनो जों माइ आबाद बुङोब्लाथाय जोङो गिबियावनो जों नार्सारिनिफ्राय एबा जोङो दखान एबा गलाफोरनिफ्राय जोङो बेफोरबायदिनो गिबियावनो बायनानै लाबोग्रोनांगोन आरो बायनानै लाबोखांनायनि उनाव जोङो बे खोथियाखौ जोङो जितु माबेयाव फोनाया हामगोन बेखौ जोङो बे एसे जायगानिबो जोङो अ थि खालामनो नांगोन गिबियावनो आरो बेखौ औ थि खालाम खांनायनि उनाव जों बेखौ जिहेथु माइखौ जोङो दखान एबा गलाफोरनिफ्राय बायना लाबोखांनायनि उनाव जोङो बेखौ अ बिदिनो जोङो बेखौनो जोङो सोमनानै लाग्रोनांगौ गोनां जायो आरो खोमखांनायनि उनाव जोङो बेखौ दुब्लिखौ जिहेतु जोङो बेखौ हालेवनांगौ गोनां जायो
अ
हालेवखांनायनि उनाव जोङो बेफोरबायदिनो माखासे जिहेतु अ बे खोथिया सामनायखौ जोङो सोरबाया बादिनो हरनै आरो सोरबाया बादिनो हरथाम आरोबो खांनायनि उनावबो बिदिनो सारावबो दोननो सोरबायाबो हरन आरो सोरबबा हरथामदो नाथाय बेखौ जोङो बिदिनो अ हालेवखांबायबो बेफोरबायदि बोखांखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जेब्ला जोङो बेखौ फोनो थाखाय जो थि सम लायो अब्ला जों बेखौ थि सम लानो समाव जोङो खेबसे बिदिनो मै होनांगौ जायो होनोमबाना बेयो एसे दिसिप्लिन एबा समानै जायगाया
अ
मैखौ जेब्ला फोगोन अब्ला आ बेखौ बिदिनो जाहाथे मोसौ बोरमाफोर हाबनो हायै बाइसा जों बेखौ अल राउनै एबा जों बेखौ बेरानि गोनांथि जानानै फैयो जाहाथे
औ
बो जेबो आरो जोङो बेखौ अब्ला बियो थामजि एबा थामजिबा दिन एबा ब्रैजिबा दिनसोनि ब्रैजिब ब्रैजि दिनसोनि गेजेराव जुदि बियो जागोन बे खोथियाया अब्ला जों बेखौ अ बिदि अ फुनायनि थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामनाय जायो औ नोंगौ जों लाहार फाहार खालामनो थाखाय जोङो बिदिनो खुथियाखौ फुगोन जेब्ला फुखांनायनि उनाव जोङो जाय जेराव जोखोम बेयाखौ माइखौ गायगोन थ' जों माने बेयाव माइखौ गायखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो गायनो थाखाय जोङो रेडि जागोन जेब्ला जों गायनो थाखायोन रेडि जानो थाखाय जों बेखौ खोथियाखौ फोनायनि उनाव जोङो बे खोथियाखौ जोङो बाननानै लांनांगोन आरो बाननानै लांखांनायनि उनाव जोङो बेफोरबायदिनो बे खोथिया जिहेथु अमाइ दुब्लियाव जेरावहाय जोङो गायगोन गायनो थाखाय बेयावहाय जोङो एसे बिदिनो ओ नांगोल जों एबा ट्रेक्टर जों हालेवनो नांगोन आरो हाल जों बेखौ खदालजों ओ आलिखौ थानो नां गोन आरो खो नांगोन आरो बिदिनो जोङो गायनो नांगोन आरो गायखां बेखौ जे बे औ नोंगौ थाम दा आरो ब्रै दासोनि गेजेराव जि जाग अब्ला बियो बिबार बारनाय बे महर लागोन आरो जों बेयाव हासारनिबो गोनांथि जागोन मानोना हासारा जाहाथे थे मोजाङै मोजां लाखियो बेनि सायाव आरो बेयाव एसे मुलिबो फोननाय जायो आरो जाहाथे बेयाव एम फौ'फोरा दा बाथों नोंगौ आरो बेनि उनाव जोङो माखासे ओ फिथाइफोरखौबो जोङो थायो आरो फिथाइ थायखांनाय उनाव जों बेखौ खासिजों हानानै जोङो न'आव बाननानै लाबोयो आरो खासिजों खा लाबखांनायनि उनाव जोङो जिहेथु ओ बेखौ गाजैखौ बायना लाखांनायनि उनाव जोङो ओ मेसिंजों एबा जों मोसौ जोङो बे
खौ नानाय जायो आरो नानो थाखाय जों नानाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो दानि जुगावथ' मोसौ दों बांसिनानो नाला। आरो बिदिनो ओ ट्रेक्टर एबा मेसिनजोंसो नाखायो नालाय। औ औ नंगौ बे बेनि थाखायनो जोङो माने एबा मेचिनफोरजों जोङो नानायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो बायदिनि थाखाय जोङो बेखौ जानो थाखाय थि खालामनाय जायो एबा दोननाय जायो। आरो बिदिनो जोलैनि थाखायबो औ औ बिदिनो जोलैनि थाखायबो एसे थि दोनो थाखाय थि खालामनाय जायो आरो बेखौ जोङो दखानफोराव एबा गलाफोराव एबा बबेबा मोनसे माइनि बिजनेसमेन जेरै बेफोराव जोङो हैनानैबो जोङो औ आरजिनो हायो आरोना नोंथां औ औ। औ दे बिदिब्ला नोंथां स
औ नोंथां अब्ला जोंनि आबादनि माबा आबादनि बागैथ' जों
औ गोबां गोबां
जाहाथे नोंथांनिसिम आंनिफ्रायबो गोसो गोरबोनि मोनाबिलिनि जाहाथे गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय नोंथां नोंथांनिसिम।
औ नोंथां औ।
बे नोंथाङा आंनि सोंथिखौ फोरमायनायनि थाखाय नों थाङा जाहाथे बेनि थाखाय नोंथांनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय नोंथां। औ दे अब्ला नोंथां लाखिथ'नोसै नोंथां ना औ नोंथां। आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम औ दे दे अब्ला नोंथां औ दे।